खोनादोंना नोंथां? औ खुलुमबाय नोंथां ओ गोजोन मोनाबिलिनि हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथां।
औ नोंथां औ आं ओ जोंनि बर'नि जानाय लोंनाय दोरोङारिनि सोमोन्दै एसे मिथिनो लुबैनानै नोंथांनियाव फ ओ फन हरनाय जाबाय।
औ नोंथां दे सावरायदो बिदिब्ला
दा जोंनि दोरोङारि जानाय लोंनाय होनोबाथ' जों बांसिन अ मा -मा ओंख्रिखौ ओ संनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां जेरै जोंनि दोरोङारि बर'नि ओंख्रि होनबाथ' जोङो जोंनि अनलाया जोंनि बर'नि सिनायथि आरो सबाइ ओंख्रि आरो नाफाम बेफोर बर'नि सिनायथि आरो नारजि अमायाथ जोंनि बर'नि सिनायथि आरो ना? बेखौ जोंनि ओनसोलावल' मोन्नाय जाया गुबुन -गुबुन ओनसोलाव मोननाय जायो बुंनो थाङोब्ला जोङो अनला ओंख्रै खौ संनो थाखाय जोङो लाहार फाहार खालामनांगौ जायो
औ नंगौ।
आरो जोङो बेखौ फास्टावनो जोङो। माइरंखौ जोङो सोमना दोनग्रोनांगौ सोमना दोनग्रोनानै जोङो माइरंङा एसे बुगाब्लाथाय जोङो बेखौ दैजों सुनानै साफा खालामनानै जोङो एसे फोरानदबनांगौ जायो फोरानदबनायनि उनाव जोङो दिं खि एबा उलार नङाबा जोङो मेचिनाव देनाय जायो। आगोल आगोलनि आ आगोलनि दिनावथ' जोङो उलारफोरावसो देनो मोननाय नु-नुबोदों।
औ औ औ दानि दानि जुगावथ' आरो उवाल दिं खि बेफोरो
औ नंगौ औ नंगौ थारैनो आरो जोङो बेखौ जानो थाखाय बेखौ जोङो गोथाव मोनो जेनेबा थावनायनि थाखाय जोङो बयलार एबा न'नि दाउ लकेल फोरजोंनो आरो औवा मेवाइफोरजोंनो जोङो संना हायो जेरै जोङो बेखौ संनो थाखाय दैखौ जों फुदुं ग्रो होननानै जोङो खारै एसे होग्रोनांगोन होग्रोनानै जोङो अनलाया जेब्ला गोदौबाय थागोन दैया जेब्ला गोदौबाय थागोन जों अनलाखौ सारस्रिनानै होनांगौ फ्रि फ्रिनो
औ -औ नंगौ
आरो जोङो बेखौ आरो जों बेखौ दाउफोरखौ जोङो बाजारब्ला जोङो गलाफोरनिफ्राय बायनानै लाबोनानै जोङो बेखौ ओ साफानो दै गुदुंफोरजों रुनानै जोङो साफानो बेखौ एवफ्रामना लाग्रोनानै जोङो अनलाया गोदौबाय थानाय समाव बेखौ जों गारनानै होनांगौ आरो जों बे खौ मस्ला मस्लि देनानै होनाय जायो बेनो जोंनि बर' हारिनि सि सिनायथि आरो सबाइ सबाइ मैगङाथ'जोंनि बर'हारिनि सिनायथि जेरै जोङो
औ।
सामु फोरखौ स सबायजों जानो थाखाय जों साम सामफोरखौ बाजार एबार जोंङो द दखानफोरनिफ्राय जों बायनानै लाना लानानै फैनाय जायो जेरै जोंङो ना गुरनो थांबाबो जों साम'फोरखौ खन्नानै लाना फैनाय जायो।
औ।
आरो जोंङो सामुखौ जानो थाखाय साफा। खालामनानै जों बिनि बाख्लाखौ गागोरनानै जों साफा बिनि खिबुखौ एसे एसे दाननाय दाननानै दाननानै जोङो बेखौ दैयाव सोमना दोननो संख्रि एसे होनानै। आरो जों बेखौ साफा खालामथारनो थाखा फाय जोङो एसे गोखैजों जोङो बिनि मिरुखौ सुनानै लानांगौ नांगौ जायो
औ।
नोंथाङा बाहायोबा एसे फोरमायनानै हो नोंथां
औ। ओ बे ओ
नोंथाङा सबाइ ओंख्रि संनायनि बागै फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन ओ सबायखौ जों बिदिनो ओ गोबां ओ जिनिस जों जाजा जानो हायो अ सबायखो जोङो दाउजों सबायबो जानो हायो आरो लोगोसेनो साम'जों सबायबो जानो हायो आरो बे सबायखौ जोंङो मा अ ना गोरानफोरजोंनो जानो हायो औ ना गोथां जों बो जानो हायो। आरो ना आ गोरानजोंबो साबसिन मोनो आरो जानायाव औओ ओम सबाइ। सबायाइजों ओ साम'खौथ' नोंथाङा खिथाखांबायानो। अ आं दा सबाय जों दाउखौनो खिन्थानोसै नों
औ नंगौ थारैनो नंगौ।
गिबियावनो सबाइखौ ओ मोजाङै सोमनानै ओ। औ गलाफोरनिफ्राय बायना लाबोनानै औ सोमना दोननानै औ मोजाङै सुनानै मोनसे आइजे ङाव दोनबाय। ओ सुनानै ला बाय आरो ना बेनिफ्राय बेयाव ओ दाउ दाउ होफादेर नालाय बे दाउखौनो दाउखौ जोङो ओ मोजाङै बासिनानै बा सुनानै लाना फैनानै ओ सारायाव ओ एवग्रोयो आरो औ ओ एवबाय आरोना। ओ संनाय आयदिया आ गासिनाबो बेलेग बेलेग थायो दे नोंथां। औ आं आं दा जरैब बायदि एवो संगोन बेखौसो फोरमायगोन नोंथांनो। आ बिदिनो ओ दाउखौ जोङो ओ गिबियावनो जों दाउखौ साफा खालामनानै ओ। गोदानानै लाखांनायनि उनाव जोङो बे साराय साराय गंसे जे लानानै बे साराया जेब्ला ओ सारायनाव साराय सुनायनि दैफोरा जेब्ला रानगोन अब्ला जों बेयाव ओ जानाय थाव जानाय थावखौ होनानै बेयाव सामब्राम गोजा होगोन आरोना। साम्राम गोजा ओ जा खि मस्ला-मस्लि औ सामब्राम गु फुर एसे देनाय बा ओ बानलु थाइसे होदेरनानै बेफोराव ओ जाब्रांफोरखौ देनानै बिदि होफायो आरोना ओमफ्राय ओ बेयाव दाउखौ औ दाउ खौ होनानै एरनाय जायो, जेब्ला दाउआ ओ एसे ए-एवखुन्दा जानानै एसे आदा मोननाय माने खावसे मोननाय आरो। खावसे मोननाय जाब्ला जोङो बे दाउखौ हायखांनानै दोननाय जायो आरो ना? ओ हायखांनानै दोननानै औ औ औ नंगौ ओ बिदि बिनो हायखांनानै दोननानै जों ओ बे सारायावनो ओ दै होनानै सबाइखौ रुनाय जायो आरो ना। औ जेब्ला सबाया औ जेब्ला सबाया रुइहां जागोन अब्ला जों बेखौ आ मोनसे गन जायखौ बुङो जों सागं ना
औ नंगौ थारै।
जोङो सागंजों जोङो एर नो साना होनो हायो आरो जेब्ला ओ औ सानांगौ जाहाथे बे सबाया आराम औ जाहाथे बे सबाया मोजां ओ गेब्लेयो बा गलिजोबो आरो ना औ बिनि थाखाय जों सा गंजों सानाय जायो ओ बेनिफ्राय ओ जेब्ला औ संख्रि संख्रिखौथ' जों होखाया खैमोनना दहाय दा संख्रिखो होबाय । होनायनि उनाव बे ओ सबाया जाहाथे गेब्लेखांनायनि उनाव आरो एसे रानज्रिंनायनि उनाव जों मा बेदरखौ होनाय होनाय जायो आरो ना। औ बेदरखौ होनानैबो जोङो ओ दसे सम गोबाव खोबहाबनानै ओ ओ दसे सम गोबाव दोननानै जों गोदौ होबावनाय जायो। गोदौ होफिननायनि उनाव आ जेब्ला बे अ सबाया एसे गथा गथा ओ जायो नङा होमबा दै दैज्लाव ज्लावखौथ' जाजाया नालाय एसे गथा ओ महर लायो अब्ला जोङो बे सबाइखो खांनानै दोननाय जायो आरो बिदिनो जानाय जायो। अ आं ओ नोंथांनि जे ओ सोंलु सोंनो लुबैदों अ नोंथाङा जे दहाय होनबाय अ नाफाम जोंनाथ' नाफाम नाफामा बिराद फेभ्रेट ओ बिराद गोथाव नङा होम
गोथाव नंगौ बर' हारिनि नाफाम होनब्ला जोंनि बर' हारिनि सि
औ औ बर'नि सिनायथि बे नाफाम औ बे नाफामखौ माबायदि बानायनाय जायोबा मारै ओ दिहुननाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन।
औ हागोन नोंथां जेरै जों नाफाम होनोब्ला जों बर' बर' हारिनि सिनायथि जेरै जोङो नाफामखौ नाय नाफोरखौ जोङो बायनाय बायना लाबगोन एबा जोङो गुरनानै जोङो नाफोरखौ मोननाय जायो। ओमफ्राय जों बे ा साफा फायनानै जोंङो साफा सुना लानानै जोंङो बेखौ फोराननाय जायो।
औ
बे जेब्ला खर खर रानगोन अब्ला जोङो थास' थास'नि बुगाखौ जोङो आराम साफायै जि सेबना लानानै जोङो
औ
जिरना लानानै जोङो बे बेखौ सान्दुुङाव एसे फोरानदबनांगौ फोरानदब माने जोङो दिंखि मेसिन एबा उवालफोराव देनानै जायो जोङो।
औ माने बाथोन खालामनांगौ आरोना?
बाथोन खालामनांगौ ज' होनानै नाखौ दो थास'खदो होना ज' होनानै जोङो बाथोन खालामनानै जोङो ग्लासनि बयाम एबा जोङो ओ बयाम फिसाफोराव सोनानै दोनजायो । अब्ला बेखौ जोङो ओ सप्तासे सप्तासेबो नङा गोबाव दिन मास जेनेबा सम बुजा लानानै जों बे
औ जानाय जायो औ ओ बिदिनो ओरैनो ओम नाजों थास'जोंल' बानायो ना गुबुन मायबा होदेरबावो?
औ जेबो होआ नाजों थास'जोंल' बानायो।
औ नंगौ नामा?
नोंथाङाथ' मिथिखानांगौ जानांगौ नोंथाङा मिथियोब्ला एसे फोरमायनानै होदो
औ मिथिगौ नोंथां औ जेब्ला बे ओ नाफामा ओ जानो जागोन नङा होमबा? आ आं बे संनायनि आयदा खौनो आयदिया खौनो नोंथांनो फोरमायनोसै नंङा होमबा? आ जेब्ला बे बे नाफामा जानो जागोन अब्ला जों बेखौ मा खालामनांगौ आ सामब्राम गोजा साम औ सामब्राम गोजा जास सामब्राम गिबियावनो जों थाव फुदुं थाव गुबैखौ होग्रोनाय जायो। थाव होखांनानै सामब्राम गोजा होन। होनानै जों बानलु होनानै एरनाय जायो। आ लोगोसेनो ओ बेयाव जाखिनि सामब्राम गुफुर बानलु आ मस्ला मस्लि होनो दं। बेफोरखौ जोङो देना लानाय जायो नङा होमबा औ देना लाखांनायनि उनाव जोङो आ बेफोरखौबो जों थाव गुबैयावनो होना लाजायो। आ लोगोसेनो बे नाफामखौ आ होनाय दे आरो। लोगोसेनो बे नाफामजों ओ
थाव एबा सामब्राम गोजा होनायजोंल' जाया बेयाव जोङो खारदै एसे होना होफानांगौ। जायो नङा होनबा नोंथां औ खारदै एसे होफानानै बेखौ एरनांगौ जायो लोगोसेनो बेयाव औ दै होनानै जों बेखौ ग्लाब ग्लाब ग्लाब गोदौ होनांगौ जायो नङा होमबा। जाहाथे बे थास'। जोंथ' नाफाम बानायनायाव थास' होदोंमोन नङा होमबा। जाहाथे बे थास'नि थास'आ मान ना आरो बे। थास'आ जेबो थास'नि माबा। फोरा बिजानु फोरा जाहाथे दानलाय लायो दे औ असुबिदा ना। बेनि थाखाय जों बेखौ मोजाङै ग्लाब ग्लाब गोदौ होनानै आ उनावहाय बेखौ रानज्रिं लांहोयो आरो नङा होमबा। औ जेब्ला बे ओ नाफामा औ दैया रानज्लिंनानै आ बाथोन महर लायो अब्ला जों बेखौ जानाय जायो आरोनो।
औ नंगौ दाथ' नोंथां जोंना समाबो जाबाय जों दोनथ' दोन्थ'लायनोसै औ उनाव रायज्लायनोसै
फोरमायनाननि थाखाय रोजा रोजा
औ औ साबायखर नोंथां दे बिदिब्ला